हेलौ
ओ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा मा खालामबाय दं?
अ दासान्दि आं ओरैनो दंथ'यो।
औ आङो नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबावहर जासिग्रोनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय जासिनाय थाबाय।
अ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो मा मा जायगायाव दावबायना फैखो एबा मा मा जायगायाव दावबायना जों मा मा नुबोनो मोनखो एसे नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
अ सावरायजागोन नोंथां।
अ दा बिदिब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जोङो मा मायाव दावबायना फैखो?
अ आं दावबायनाया थ ओ ओरैबायदि गो उम गोबां जायगायाव दावबायाखैब्लाबो जि थु आंनि खाथि खाला जायगायाव आङो दावबायदों। जेरैहाय जोङो पिकनिक हिसाबै जेतु पिकनिक स्पट हिसाबै जोंहा सुकि दङो। बेनिफ्राय दारागाव, दोङो आरो बेनिफ्राय बगामाति दोङो बेफोराव आं थांबाय दा आङो सुकियावनो आङो थांनानै ओ मोजां मोनो जितु जों बेयाव थाङो आरो दारागावआवबो जोंनि मोनसे मोजां मोनसे पिकनिक स्पट बेयावबो जों जों थाङो थांना बेयावबो जों मोजां मोनो। दाब आंनि दावबायनायखि निया ओ बारा एसेबां गैया। बे खाथि खाला दावबायनायानो नोंथां।
उम नोंथाङा दा ओ लोगोफोरजों दावबायनानै साबसिन मोजां मोनो ना मा नोंथाङा न'खरनिफोरजों ना हारसिं दावबायनानै मोजां मोनो नोंथां?
ओ ओरैनोथ' आं न'खरनिजों दावबायनाय जायाखै आङो लोगोफोरजों दावबायनाय जादों। ओ लोगोफोरजों लोगोसे थांनाय जादों बेयाव जों थांनानै गोबां बे जों जाय जाथायाव जों थाङो बेयावथ' जोंहा हाजो हाला दैमा बायदिसिना दङो नालाय जों बेयावनो ओ बे हाजोनि गोजोन बार एबा समायना जागाखौनो नायनो थांनाय जायो। आरो बेयाव दैमा दोङो बे दैमायाव जोङो दुगैनानै मोजां मोनो जे थ' बेनिखायनो जों बे दैमेखौ नायनो बा दुगैनोनो जों थांनाय जायो। ओरैनो फारसेथिं ओ जों हा कि होनना बुङोब्ला बे सुकि कियाबो जोंहा मोनसे मोजां मोनसे हाजो एरियानि गेजेराव थानाय मोनसे पिकनिक स्पट बेयाव गिदिर गिदिर अन्थाइ दं आरो बेयाव ओ गोबां मानसि पिकनिक जानाय जायो आरो बेयाव ओम बे दैमायाव ओरैबायदि गुसु दै बोहैयो जायखौ जों गरम बोथोराव जेराव दुगैनानै माने जोबोद मोजां मोनो आरो दा बेबादिनो ए जों बे सुकियावबो जों दुगैनोनो थांनायबो जायो आरो बेयाव जोंहा मोनसे जि मोजां से पिकनिक स्पट जेब्ला बेयाव बेखौबो जोङो ओ लानो थांनाय जायो बा जों बे हाजो एरियायाव थांनानै जों गोजोननाय मोनो बेखायनो जों सुखिखौ जों थांनाय जायो आरो दारागावआवबो थांनाय जायो दा बि बेबादि बगामा थि होननाय बुङोबा बगामा बेबो मोनसे जोंहा बरडार बा बेयाव मोनसे आलादा रायजोनि खाथियाव थानाय मोनसे जोंनि साखाथियावनो थानाय बे मोनसे हाजो ओ बेनि खाथियावनो जो जोंहा मोनसे भुटान दं बे भुटान खौ जों नुहुरो बगामा थिनिफ्राय आरो बेयावबो बेबो मोनसे पिकनिक स्पट। आरो बेयाव गोबां मेला बायदि दखान फाहारबो होनाय जायो। जेरैहाय दैमा बारनायनि जोंहा हान्था मेला जेरैहाय नाव बायदि आरो गोजौखिं थांनाय जिथु जिब लाइन बेफोरबो दोङो। दा बेफोरखौ माने नायनो बा बेफोरनिफ्राय गोजोननाय लानो थाखायनो जोङो लोगोफोरजों ज' जानानै ओ बेफोरखौ नायहैयो आरो। दा आं बिथांखौबो सोंनो सानो जे बिथाङाबो बेबायदि बबावबा लोगोफोरजों थांनानै मोजां मोननाय जागा बा आं नुफेरै आलादा जागायाव थांफेरदोंमोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै दा बुंलांदों आंबो बिदिनो खाथि खालानि ओनसोलावनो जेरै नोंथाङा दा सुखि, दारागाव बिदिनो बगामाथि आरो सुख्लाय पार्क आरो बिदिनो ओ मैना फुख्रि बेफोराव आं दावबायनानै फैबाय आरो नोंथां। ओ जोङो दा मैनाखौ फुख्रियाव मा मा दोङो होनना बुङोब्ला बेयाव जोङो ओ मन्दिर नुनाय जायो। आरो बे ओ हाजो सायावहाय जोङो फुख्रि फिसा नुनाय जायो आरो जायखौ मैना फुख्रि होनो। ओ बेयावनो गोबां दाब दाब जायगानि मान सिफोरा खुलुमनो थाङो। आरो बेयाव बाथौनि बेराबो जेनेबा बाथौ सिजौबो जों नुनो मोनबोनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ।
थाङाबो दा बे मैना फख्रियाव थांफेरबायना नोंथां?
औ आंथ' बे मैना फुख्रियाव थांफेरबाय। ओ मैना फुख्रियाथ' ओ बे जाय जायगायाव मैना फुख्रि दङो बे हाजोआथ' जोबोद गोजौ नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
फ्राय जोङो जिथु बे हाजो गोजौआव मोनहै नायनि सिगां जोङो माने जे हाजोआव माने ब्ला बे थासारियाव मोनहैयोब्ला जों माने जोंनि नैबे आयेन बेखौनो माने जोङो सिनाय हाहरलायाबा जों बे हायेनखौनो माने हाजो बायदिसो नुहरफिनलायलायो। नोङा होमबा नोंथां। दा बे मो नसे मोजां जायगा आरो बे मोनसे गोथार जायगा आरो आंनि मिथिनोमोननायाव। दा नोंथाङा बे मैना फुख्रिनि अनगायै बा मैना फुख्रिनि साखाथियाव बबा फोर आरो थांबावदोंमोन नामा?
औ नोंथां मैना फुख्रियाबो सााखाथिआवनो नालाय बुङोबाथ' जोङो जेरै मैना फुख्रि थांनाय मोनसे लामा दारागाव मोनसे थांनाय लामा होननाय जायो। जों बेयावनो ओ थांनो मोनबाय आरो। बिनिफ्राय आरो जेरावबो थांनो मोनफेरनाय जायाखै आरो आ माइना फुख्रिनो खा थियाव आरो बिदिनो जोङो संख्रि हाजो होननाय मोन से दं बेयावबो थांना फैबाय आरो नोंथां।
नोंथाङा अब्ला बे संख्रि हा ह्जोआव मा मा नुबोखो आरो संख्रि हाजोआ माबायदि नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ जा हागोन थारैनो बे संख्रि हाजोआव मा मा दङ' होनना बुङोब्ला बिदिनो हाजो गेजेराव आरो बियो बिदिनो बे औ बेयाव ज ओ दैमा मोनसे मोननाय जायो जेराव अन्थाइ गोदोर गोदोर दंसोयो। आरो बे दैमायावहाय संख्रि बायदि फिसा फिसा जिं जिङाव जोङो नुनो मोननाय जायो आरो गुफुर गुफुर। बेनि थाखायनो संख्रि हा जो मुं दोननाय जादों खोमा। आरो बेयाव ओ गोबां बैग्रि बागानबो नुनाय जायो। बिदिनो जिब जुनारफोरखौबो मैदेर बेफोरखौ जोङो नुनाय जायो आरो नोंथां।
औ दा नोंथाङा बे संख्रि साजोनि अनगायै आरोबाव बेलेग ओ जे आं जायखौ नुवाखै बे जायगायाव थांबावनाय जायगा दंबावो नामा?
ओ आंथ' बिदि गोबां जायगायाव बेरायफेरनो मोनाखै नालाय ओ ओं बिदिनो नोंथाङा जे बुंलांदो आं बेयावनो बेरायनानै दावबायनानै फैबाय आरो नोंथां। ओ नोंथाङा दा औ बिदिनो भुटानफोरावबो दावबायनानै फैबाय। नोंथाङा जानो हागौ भुटानाव दावबाय हैगोरबाय।
ओ आंथ' दा भुटानाव दावबायनो मोनाखै। जिथु नोंथाङा भुटानाव दावबायदोंब्ला नोंथाङा जे भुटाननि बागै एसे सावरायनो हागोन बा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन ओरैनो। ओ जोंङो भुटानाव मा मा नुबोनो मोनदों होनना बुङोब्ला भुटाननि सुबुंफोरा जोबोद बिदिनो गोजोन थासारियाव थायो आरो बिदिनो जोंनि जेरै औ जेरै जोंनियाव दा ओ गारि मथर होंगो दोंगो खारा नङा होनबा ओ बिदिनो बे बिसोरनि बिसोरनि ओनसोलाव बिदि गारि मथरखौ बिदि जानला मोनलाहाय खारहोआ आरो जोबोद डिसिप्लिनाव लाखियो बिसोरो। बिदिनो ओ औ गारि गंसेयावबो बिदिनो रुल हिसाबैसो बिसोरो थिखांनाय जायो आरो ओ बिदिनो बिसोरो मा। सि बाराफोरखौ थिखांंनाय जाया। सासे बाराबाबो बिसोरनियाव औ। फाइन दाननायखौ फाइन दाननो होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो। आरो बिदिनो बिसोरनि मान सिफोरा ओ बिसोरनि मानसिफोरनि नफोरा एखे रोखोमै एखे ट्रेडिसेनेल बिदिनो नआव दङ आरो बिसोरनियाव
औ।
ओ जों बाहेरनिफ्राय थांनाय जेनबा मानसिफोरखौ बिसोरो ओ जोबोद सनमान होयो आरो।
औ औ। दा बे आं थांनो सानोदि सोंनो सानदो जे बे भुटान जि रायजोआव नोंथांमोना थांदों। बेयाव थांनायाव। ओ नोंथांमोननिफ्राय माबाफोर ओ लानाय जायो नामा बा माबाफोर डकुमेन्स लानानैसो हाबनांगौ जायो नामा!
बिसोरनि माबायाव भुटानाव जोंखौ मा मा जोंनो जोंनिफ्राय आधार कार्डखौ लानाय जायो। ओ आधार कार्ड नङाबा जोंखौ हाबहोआ। आरो गा जाय जाय गारि लाङो बिसोरखौ बिदिनो लाइसेन्सफोरखौ लानाय जायो आरो जाय गावसोरनि मानसिफोरा बिदिनो जोंनि इण्डियाआव फैयो नालाय बाहेर हेल'। बिसोरनिफ्रायबो चेकिं खालामनाय जायो आरो गावसोरनि मानसिफोरखौबो मा मा लाबोदों मा मा लाबाखै बेफोरखौ चेकिं खालामनानै हेंगार हरनाय जायो आरो।
औ दा बेफोर बेनिफ्राय आं। थांनाव सोंबावनो नायदों। जे भुटानाव जोंनिफ्रा माबाफोर आलादा फिथाइ मोननाय जायो नामा।
बिदिनो आंथ' दा बेफोरखौ बारा आरै मिथिस्लाबा मानो होनोब्ला आं बारा आरै गिदिंना जायाखै नालाय बिदिनो। भुटानाव थांब्लाबो बिदि खाथिफोरावसो ओ गिदिंनानै फैनाय जादों आरो।
औ औ।
ओ नोंथांङा दा ओ। गोबां जायगा बेरायनानै बिदिनो मा मा गियान आरजिनो हाखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां।
जोङो ओ बेरायनायनि जिथु बेलायाव। गियान आरजि नायहोनोबा। जोंहा। बेयाव जों मिथिंगानि बागैलसो गियान सोरजिनो हायो बा जोंङो आं जितु जाय जायगायाव थांङो बे जायगानिफ्राय होननानै बुंङोब्ला बेयाव मिथिंगानि फारसेलसो जोंहा मोनसे गियान सोरजिनो हायो जेरैहाय जोंङो बेयाव नुनो मोनो जे ओ मिथिंगाखौ जेरैहाय साखोन सिखोन बे जायगायाव लाखियो बे जायगानि मानसिफोरा जिथु दंफां लाइफां फांखौ बारा एसेबां दान फायालासिनो बे दंफां लाइफांखौ मोजां मोजांङै लाखिनाय जायो आरो बे जायगायाव बे जायगानि मानसि फोरा जिब जुनारखौ ओ जोबोद अनसायो बेखिनिखौसो आंङो गियान होननानै बा बेखिनिखौनो नु बोदों आरो
अ नोंथां ओ जोंङो बिदिनो दावबायनानै गोबां गियान मोनबोनो हायो नंङा होमबा बियोबो ओ गुबुन-गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन बाथ्रा एबा गुबुन- गुबुन गियानफोरखौ जोंङो मिथिना मोनबोनाय जायो। बिदिनो बिसोरनि थाखा थासारि नुबाय जायो बिसोरो माबायदि बिदिहाय खालामनाय जायो बिसोरो माबायदिहाय बिजनेस एबा साखरि मावनानै माबायदिहाय सोलोंथायाइ लाबोदों जों बेफोरखौ नुनानैनो बिसोरनिफ्राय गोबां गियान मोनबोनाय जायो आरो नंङा होमबानोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ जों एसेबाबो जोंङो जेनेबा दावबायनानै गियान फोर खो मोननायजायो आरो ओ जोङो बुंनो थांङोब्ला न सिङाव थाबाय थाबा जोंङो एख' गियानबो मोननो हाया जेनबा एख मिथिनायबो जाया बाहेराव मा जादों मा जायाखै नंङा होनब नोंथां।
औ नंगौ-नंगौ
ओ नोंथांनि बाददिबा जोंङो दा नआव न सिङाव थाबाय थानाया मोजां दावबाय हैनाया मोनोजां नोंथाङा एसे बुंनो हागोना।
दाथ आंनि बायदिब्ला जोंङो सम लानानै बेबायदि दि दावबायनो नांगौ दावबायोब्ला जोंहा मोनसे नलेजबो फैयो। आरो जों नु फेरै बुस्थुखौबो जों नुनो मोनो जायखौ जोङो गियान गैया बे गियानखौ जों मोननो हायो। आ नि बागै जों जेबो मिथिना मोनाबा जेबो इनफरमेसन गैया बे-बे मुवाखौ जोङो नुनानै सोलोंनो हायो। जे बे माबायदि आरो बेयाव मा बानायनाय जायो आरो बेहा बे जायगायाव नि थासारिया बर्थमानावबा माबायदि दङ आरो माबायदि जानांगौ बेखौ जोङो मिथिनो मोनो। बा जों बिसोरनिफ्राय सोलोंनो मोनो बेखायनो आंनि बायदिब्ला जों न'आव थायाबालासिनो सम लानानै जोङो बेरायनाया जोंनि थाखाय गोनांथि होननानै आं सानो आरो।
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो गोबां बारलांबाय नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
अ जोङो जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ जासिगोन नामा।
जागोनदे नोंथां।
औ दे।